नोंथां
हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों ना नोंथाङा?
औ आं खोनागासिनो।
औ।
खोनादोंना आंनिखौ?
औ खोनादों नोंथां।
ओ ओ होमबा जोंहा मोनसे टपिक सावरायनोसै नङा होमबा?
औ।
ओ जाया होमबा जोंहा मिथिंगाफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै
औ।
माने मिथिंगाफोरखौ जों जिउआव मानो थाखाय गोनांथि बा मा मा खामानियाव बाहायजायो बेफोरनि सोमोन्दैसो रायलायनोसै नङा होमबा?
औ।
जोंहा मिथिंगा होनबाथ' जोंहा दायो मिथिखायो जोंनिनि थिगमोनजों माने लानानै जों मिथिंगा होननानै बुंनो हायो आरो।
औ।
ओ बेयाव जोंहा दायो माने मिथिंगायाव जोंहा बिफां लाइफांफोर थायो बिदिनो जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय जोंहा मा अक्सिजेन गेस लायो जायखौ जों थांना थानायाव सामफ्रामबोनि थाखाय नांगौ जायो आरो जों बे गेसखौनो मा जों लाबाय थायो आरो आरो बिदिनो जोंहा मा जिब जुनारफोरनि हाग्रा बंग्राफ्रा माने थाग्रा खुलि हिसाबैनो माने हाग्रा बंग्राफ्रा माने बिसिनि थाखाय माने बानायना होयो आरो थाग्रा खुलि हिसाबै। ओ बिदिनो जोंहा गोबां मिथिंगायाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोंहा मुवा बेसादफोर दं जेरै जोंहा हमना निफोरनि मुलिफोरनिबो लाइफांफोर दं जेरै हमना ला निम बिफां दं बिदिनो एल'बेरा बायदि बायदिसिना दि जोंहा मिथिंगा बेनो जों मा मुलिफोरखौबो मोननो हायो जों मिथिंगानिफ्रायनो आरो
औ।
माने जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव नांबाय थानाय जेनेबा जोंहा जिरायनो थाखाय टेबोल चियारफोर दंफांफोरनिफ्रायनो मा जोंहा माने बानायनानै माने लानो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मा गैयासेजोंनो थांना थानानै हायो आरो ओ नोंथाङा
औ।
फोरमायना
ओह नोंथांनि बुंनायखौ आङो मोजाङै खोनायाखै ओ बुंफिनगोन ना नोंथाङा?
औ दायो खोनाबायना?
औ
नोंथाङा माने मिथिंगानि सोमोन्दै एसे माने फोरमायना होनो हागोन नामा
औ ओ मिथिंगा होननानै बुङोबाथ' जोङो गासैबो सुबुं माहारिबा जिउओ गोनां जिराद बा ओ जुनादानो जा जिरादानो जा जोङो मिथिंगायाव जोनोम मोननाय जेब्ला जों मिथिंगानिनो साफा साफा सोद्रोमा ओ जोङो मिथिंगा नङाब्लानो जों थांनानै थानो हाया जिहेथु जोङो बुहुम मिथिंगा बिखायावनो जोनोम मोनदों। ओ जोङो जिउ गोनां गासैबो मुवा बेसादखौनो जोङो मिथिंगानिनो मोनफा मोनफाओ ओ सादेस' बा सोद्रोमा बुंनो हायो आरो नोंथां आरो जोङो जिउआव थांना थानायावहाय जोङो जि गोनां बेसाद जेरै जों मानसिजों लोगोसे जिब जुनार दाउमा-दाउसा बेफोरबो मिथिंगानिनो इसोरा होनाय बा मिथिंगानिनो माखासे फिथाइफोर बा मैगं-थाइगं बेफोरखौनो जानानै जोङो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां? औ जोङो जोंहा मिथिंगायावनो जोङो जोनोम मोननाय जिहेथु जोङो मिथिंगानिनो माखासे बा जोङो मिथिंगानि मुवा- बेसादखौ लानानैनो जोङो थांनानै थानो हायो जेरै जोङो मिथिंगानिनो जोङो जोंहाथ' बार, दै, हा बेफोरनो मिथिंगानि मोनफा मोनफा बाहागोखा बेफोरखौ बेफोर गैयाब्लाथ जोंहा थांनानै थानो हाथावना नंखाया। आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिंगानिनो फिथाइ सामथायाइ बा ओ माइ आबाद माइरं दैरं बेफोरबो मिथिंगानिनो मोनफा मोनफा मोनसे बाहागो। जेरै आरो जोङो फिथाइ-सामथाइ बा मैगं- थाइगं ओ बेफोरखौ जोङो ओ हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगं बेफोर जोंनि मिथिंगानिनो मोनसे बाहागो जोङो गुबुन बा गुबुन जायगा एबा ओनसोलनिफाय ओ ओ कम्पानि बिदिनो फेक्टरि बायदिसिनायावहाय मुवा बेसाद बानायनायखौ जायालासिनोब्लाबो जोङो मिथिंगानि बा मिथिंगायावनो ओ बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं आबाद मावनानै माइरं दैरंजों आबाद मावनानै जों जानो हायो आरो नोंथां ओ बुंनो थाङोब्लाथ जोंनि ओ बर हारिनि सुबुंफ्रा बांसिनानो मिथिंगानिनो मिथिंगानि मुवा बेसादखौनो बांसिन जानानै थांना थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा
जोंहाथ
औ ओ जोङो जोंहाथ गोदोनि दिनावहाय ओ आबै आबौमोननि समाव जोङो मोन मोनसे जेबो मुवा बेसादखौनो बायामोन जाहैदों ओ खोनानो मोनदों जे आबै आबौमोना ओ संख्रि बा केरासिन बिसोर मोननै मुवा बेसादखौल बायोमोननो आरो नोंथां ओ गोदोनि दिनावहाय माने थाव गोथां हालदै मस्ला मस्लि माने मोनफ्रोमबो ओ मुवा बेसादखौनो माने आबै आबौमोना मिथिंगायावनो मावनानै मोनोमोन नो। खोनानो मोनदों नोंथां अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ ओ गोदोनि दिनावहायथ आबै आबौमोनहा ओम ओ बेसरनि आबाद मावनानै थाव बानायोमोन जाहैदों। आरो हालदैनि आबाद मावनानै माने हालदै गुन्दै बानायोमोन। अ माने बिदिनो जेबो मुवा बेसादखौनो माने कम्पानिफोराव बानायनायखौ जायामोन जाहैदों माने मोनफ्रोमबो मुवा बेसादखौनो अर्गेनिक बा नआवनो बानायनाय जायोमोन होननानै खोनानो मोन्दों नोंथां ओ दायो जोंहा दाबो जोङो मिथिंगानिनो माखासे माइरं दैरं आरो नआवनो आबाद मावनानै जोङो मैगं थाइगं बा बेसरनि थावफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेस आरो जोङो दा माने सम आरो बोथोरजों सोलायनाय लाबोनानै माने ओ जोङो दाथ दोरोङारि सम बा दोरोङारि मुगा ओ माखासे मैगं थाइगं आबाद मावोबा माने हायावहाय ओ मुलि बायदिसिना बा हासार होनायनि जाहोनाव माने जोंनि माखासे हाफ्रा थैलांनो हमबाय जायनि जाहोनाव जोङो आबाद मावब्ला माने जानो रोंला आरो बिनि थाखायनो जोङो माखासे ओम थाव हालदै मस्ला बैफोरबायदि मुवा बेसादखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनो जों लाबोनानै जो जानो गोनां जादों आरो नोंथां ओ मिथिंगायाथ जोंनो ओ जिउआव थांना थानाय जानाय लोंनायजों लोगोसे जोङो थानाय जानायाव गोबां हे हेफाजाब होदों जेरै न बानायनायावहाय ओ दंफांनि ओ दंफांनि थखथा बाथाम लोगोसे औवा आरो जोङो जिरायनायफ्राव जेरै दाइनिं औवानि दाइनिं आरो ओम औवानि खामफ्लाय सियार माने गोबां रोखोमनि बिह माने थुलुंगा बा जोंनि जिउआवहाय माने गोबां हेफाजाब होबोदों आरो मिथिंगाया लोगोसे बार दै हा माने बार दै हा बेफोर गैयाबाथ' जोंहा ओ थांना थानायनि जेबो माने जाथावनाखौनो नुहुरा आरो नोंथां माने बैफोरजोंसो जोङो अक्सिजेन मोनो नालाय नों थां औ ओ जोंहा मिथिंगायै होननानै बुङोबाथ' जोङो मिथिंगानि बिखायावनो जोनोम मोनदों जे जिथु जोङो मिथिंगायानो जोंखौ फेदेरदों फोलावदों माने जोङो जाखिनि मावनो हायो जोङो मिथिंगायावनो थानानै मावनो हायो आरो ओ जोंनि माखासे बिफां लाइफां बिफांफोरखौबो जोङो मिथिंगा जोङो गोग्गो बारहावा बा गोग्गो मिथिंगायाव थानोब्ला जोङो जों गावनो मिथिंगाखौ अननो रोंनांगोन बेखौ रैखा खालामनांगोन दंफां लाइफांफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानांगोन बेफोरखौ दानफायालासिनो माने जोङो अब्ला दानफायालासिनो दोनोब्लासो दंफां लाइफां थायोबासो जोंहा गोग्गो अक्सिजेन बा कार्बनडाइ अक्साइड मोजां गोग्गो बारहावा मोनगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
ओ नोंथाङा ओ गोदोनि आरो दानि बेलायावहाय जोङो मिथिंगायाव गोदो माबायदिमोन दा माबायदिमोन माबाफोर जोंनि सुबुं जिउआव सोलायनाय नुबोदों नामा नोंथाङा
औ नंगौ नोंथाङा जे सिगाङावनो बुंबोखाबाय जोंहा मा बर' हारिफ्रा माने जोंहा आबादनि सायाव सोनारनानै गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौआ माने रायजो रायजो खुंनायाव माने आबादजों जोंहा माने सोमोन्दो गोनां होननानै जोंहा मिथियो स' जोंहा बेयाव दायो दानि जुगनि आरो गोदोनि जुगनि फाराग होननानै बुंनो थाङोब्ला जिहेथु दानि मिथिंगा आरो गोदोनि मिथिंगाफोरजों माने जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना माने हायावनो जिब जुनार फिसिनानै जेनबाव हमना ला फिनानै जायामा हालेवनानै आबादफोर मावनानै जों मा न'आवनो दिहुननानै लायोमोन आरो गोदोनि जोंनि सुबुंफ्रा
औ
थिग बेबायदिनो दानि मदारन जुगावथ' जोंनि खोब माने गोनोखोआरि गियानफ्रा जोंना बांसिन जाबाय दानि जुगनि जों नायनो थाङोब्ला जों गोदोनि जुगजों अनेक फाराग नुसै आरो गोदोनि दिनावथ' जोंहा एसेबां इदि हालौवनायफ्राव बा बबेबा थांलाय फैलाय हान्था मेलाफ्राव जोंहा मा गारि मथर गैयामोन थिग बेबादिनो फोथोरनि आबाद मावनोबाबो जोंहा मा हालेवनायाव माने गावनि जिब जुनार फिसिनानै मोननाय जिहथु जुनारफोरखौ बेजोंनो हालेवनानै माने आबादखौ माव मावबोनायखौ जों नुबोदों आरो आरो दानि जुगावथ' जों नायनो थाङोब्ला दानियाव जोंहा गोबां माने गोनोखोआर बिथिङाव माने जों दायो बांसिनानो जों ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो इजियैनो बोलो नाङा लासिनो जों मा आबादखौ जों ओरैनो मावनानै जानो हानायखौ जों दायो नुनो मोनसै आरो गोदोनि दिन नाव माने देहाजोंसो माने गावनि देहा बोलोजोंसोसो फ्राय आबादखौ मावनानै जायोमोन आरो दानि दिनाव माने गोबां
जेनेबा हमना जाहा ट्रेक्टरजों जोंहा गोरलैयावनो जोंहा हालेवनानै माने आबादफोर मावनो हायो माने बेयाव बिदिनो। दानि जुगनि मिथिंगा आरो गोदोनि जुगनि मिथिंगा होनना बुङोब्ला। दानि जुगाथ' जोंहा अनेक फेक्ट'रिफोर जा हाग्रा बंग्रा दामफायनानै जों दायो फेक्ट'रिफोर खुलिनाय नुदों। आरो बिदिनो हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै माने मिथिंगायाव। दुंहाव थासारिया बांसिन जाबोदों। थिग बेबायादिनो गोदोनि दिनाव एसेबां बेफोरबायदि गैद्रायामोन। गैनाया माने जोंहा। मा फेक्ट'रिफोर बानायनाया खममोन आरो बिदिनो।
औ
हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय बिफां लाइफांफ्राथ' एसेबां माने दानफायब्लाबो। माने रोखोम ग्रोब ग्रोब माने जोङो उजिफिननाय खौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो गोदोनि दिनाव थिग बेबाददिनो दानि जुगावथ' जोङा हाग्राफोर दानफायनानै माने जोंनि बुहुमाव माने दा जोबोद हाइ लेभेलाव थांनो मोनदों थांनायखौ जों नुदों आरो
ओ अब्ला नोंथां नोंथांजों मिथिंगानि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ
ओ अब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दे बिदिब्ला।
औ गोजोन्थों।